खोनादोंना नोंथां
हेल'
खोनादोंना नों ख अ नोंथ जोङो दायोै
उम
दमासि फोरबोनि बागै
जागोन नोंथां दे बर'नि मागो दमासिनि बागै सावरायगोन नङा होमबा
औ नोंथां सावराय हबा बुंजांसै
ओं नोंथाङा जागायग्रोदे औ
म दमासि होनोब्ला
औ नोंथां
बेयो जोङो अके
ओं बर'नि फोरबो
औ औ औ बेखौ बेयाव जोङो
ओं बर'फोरा
औ बर'फोरा दमासियाव गाथनानैो न'खर न'खर थांनानै खिथा जायो दा
औ नोंथां मागो दमासियाव मागो दमासिनि गिबि सानखालि जोङो माबा बानाया होनबा ओ न' बानायो जे जों मोख्रा आलि बानायनानै जे सावो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बेखौ जों अखानायै फुङावनो माने सिला नुयै बे टाइमाव दाउखानो सिलानिु टाइमाव जोङो सावो नङा होनोमबा दुगैनानै सावखांनानै जोङो खाथियाव दैमा बा न'नि न'आवनो थानाय दैजों दुगैयो नङा होमबा
औ नोंथां
बेनि उनावसो जोङो फिथा जाहैयो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
दा नोंथाङा फोरमायलांदो दे
औ जोङो फिथा ओ जोङो अन फार्स्टावनो जोङो माइब्रा माइरंखौ सोमनानै लायो स सोमनानै लानानै रोङो फुुंङावनो सिखा
ओं
देनानै जोङो सान ओंखारिआवनो दाबो सावो ओमफ्राय सोरबा सोरबा ओमफाय जोङो
औ
औ बानायनानै खरनि जायो जोङो दमासि फिथा मेथाइनिफ्राय बानायनानै जायो जेरै ओ नारेंखलनि लादु
औ
सिदु थाव बेफोरखौ जोङो बानायनानै जायो आरो
औ
औ जोङो बेफोरफोरखौ जोङो गाससिबो बुस्थु जेनबा जेनेबा बेफोरखौ जोङो बर'ना सावथुमनानै लानानै दोङो गामिनि मान साल ओ होयो होयो‌ जानो बिदिनो न'खर न'खर बिनानै मा दमासिनि‌ उनाव‌
औ नोन्थां
गामिनि मानसिफोरा खा ओ सिबोखायो। गासिबो गामिनि रायजोफोरा ओंखारनानै हा गुगा मासि फालियो आरो फालियो रंजा बाजायै बिदाय हरो। ओमफाय नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा?
फिथाखो जोङो। सावनानै फुङाव मोसौनोबो होयो नङा होमबा नोंथां। ओमफाय आरो। गिबि सावनायखौ जोङोथ' फिथा सावबा जेला। जेला फिथा सावो बे गिबि सावनायखो मानसिया जाग्रोआलासेनो जोङो अराव होयो नङा होनबा अराव होनानै सानजा सोनाब साहा खोलाबो गारो नङा होमबा?
औ नोंथां।
बेनि उनावसो जोङो फिथाखौ दोनो, दोननानै सावखांनानै माने फिथा जि उनाव सावो फिथाखो बेखौसो माने मानसिया जायो नङा होमबा नोंथां?
उम।
दा जों फिथा गोरान बानायनोबा गिबियाव जोङो मा होनो अनखो दे अनखौ आथा बायदि माने सालिना लाग्रोयो नङा होमबा फिथा गोरान बानायनोबाथ' जोङो खेबनै ओ खेबथामसोआथ' सालिनांगौ नङा होमबा?
औ नोंथां।
नङाबाथ' बे फिथा जाया। आरो बेनि उनाव बेनि उनावहायसो ओमफाय जोङो थावायाव थावायाव होनानै बानायो नङा होमबा? दा माइब्रायाबो आथा गैयाबाथ' फिथा गोराना जानो नागिरा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
माइ माइब्रायाबो आथा थानांगोन होनबासो फिथा गोराना बानाय जायो। जोङो ओ सिबिंजोंबो बानायो, खायफाबा नालेंखरजों बानायो। नालेंखरजों बानायबा गोथावसिन जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
नोंथाङा मा बुङो? नोंथाङा सिबिंजों गोथावसिन मोनजायो ना माबाजों नालेंखरजों?
आंथ' मोननैजों गोथाव मोनजायो।
औ। जोङो मागो मागो टाइमावथ' जोङो फिथाखौ बुहुद रोखोमनि जायो नङा होमबा?
औ नोंथां जायो।
फिथा गोरा फिथा गोरान माने एन्थाब फिथा होनो आरो थावनिबो सावो। थावनि फिथा सावनायावबो जोङो खायफाबा सिबिंबो सोयो। नालेंखर सोयो। खायफाबा सोआ।
औ औ।
औ औ आरो जोङो नालेंखर नालेंखरनि लाद्दुबो बानायो बेनि उनावहाय सिबिंनि लाददु बानायो
औ बेफोरखौनो जोङो बानायनानै जायो आरो आरो मागो दमासियाव नङा होमबा नोंथां? ओं।
आरो फिथा गोरानफोराथ' जोङो एन्थाब फिथायाथ' जोंना माबा ओ बुरजा बानायोबा भयामफोराव सोनानै दोननानै मास मोनसेहालागै जाजायो नङा होनबा नोंथां?
औ औजाजायो नोंथां
थावनि थावनि फिथाइाथ' बिदि जाजायाना सावब्रबनानैसो जायो फिथा गोरानफोरखौ खौ जोङो मने सावो बा बानायनो बुरजा बानायो बबा भयामाव सोनानै फुंफोराव जों जायो। बेफोरबायदिनो साहाफोरजों जाबाय थानो हायो नङा हबा
औ औ नोंथां
आरो खायफाबथ' बैसागु समावबो सङो नोंथां
औ नोंथां
फिथाफोरखौ
औ फिथाइा मागो दमासियाव मेेन नालाय
औ बे मागो बे मागोखौ जोङो जानुवारिनि जिगुनिफ्राय फालियो नङा होमबा नोंथां?
ओं ओं ओं मागोनि जिब्रैनिफ्राय फालियो ओं
फलि फालियो नङा नङा दा आरो बे टाइमाव जोङो गामिनि गामिनि मानसिफोराबो मागोनि बयबो मा होनगोन बेखौ पार्टि बा पिकनिक बायदिबो जायोना
औ नोंथां
नोंस -नोंसिनि जायगायाव मागो टाइमाव न' न'आव गावब गाव जायो ना इदिनो रायजोयैनो जायो ना न'खरबे न'खरबा जानानै पार्टि पार्टि बायदि जायो बेखौ खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा?
जोंनिथिंजायथ' न'खरफोर बिदि बिदिनो भारुगर थेर'गर बिदिनो जमा नांनानै जायो।
औ खायफा खायफा
औ
गामियाव ओंखारनानै मागो जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां अमा फिनानै दोननानै गथ' गथायाइ सबबो ओंखारलायनानै
ओ नुयो नोंथां नुयो।
औ नोंथां
औ
हेल' नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां हेलौ
ओं ओं
औ
बिदिबा नोंथां समाबो जोंना जानानै फैबाय नोंथांजों रलायनानै बुं मुं सावरायनानै मिथियै खोथाखौ मिथिबाय नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर। जासिहरनाय थाबाय दे होमबा नोंथां दोनथ'सै दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ नोंथां